हेल
औ खोनादों
औ दे रायज्लाय जागोन होमबा ना? हेलौ
औ‌ रायज्ला थां
जों टपिकखो रायज्लायनाया मामोनलाय जानाय लोंनायनि सायाव सायावरोना जानाय लोंनायनि सा याव रायज्लाय जागोन आरो ना।
ओ जों बर'नि जानाय लोंनाय बिखय जों रायलायनि औ जागोन।
थाङानो जागायग्रोदो जानाय लोंनायनि सोमोन्दै इसे
ओ बिनो बर'नि ओ माने जानाय लोंनाय माने बिदि मा मा माने ओंख्रिफोर दोङो माने फेभरेट ओंख्रिफोर माने बर'नि जानाय लोंनाय माखो माखो नों मोजां मोनो
मा मोजां मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन दे।
उम माने ओरैनो जेनेबा नारजि ओ नारजि दं अमा बेदरदों माने संबोला मोजां माने जोंनि आरो आरो थाइगिर ना बेफोरबायदि मोजां मोनो आरो ओमफ्राय नोंथाङा मा बुंनो सानो बिनि बिखय?
अ थारैनो बर' हिसाबैथ' जोंफोरा जेनेबा जों ओ बिदिनो जोबोर मोजां मोजां जानाय दङ जोंफोरा आंथ' नारजि बिदि गोखा खाय एसे एसेबां मोजां मोना आरो आङो थेवबबो आं हायो जानो नाथाय खमै जायो आरोना बेनिफ्राय अमा बेदर आरिखौ मोजां मोनो आरो ओ मा होनो गोखै जेनेबा मैथाजों अमा आरिखौ जोबोद मोजां मोनो आरो आङो ओमफ्राय सबाय दाउ बेफोरखौ बिराद मोजां मोनो आरो खोनादोंना बेनि फ्राय जेने बा आलासिफोर फायो आरो ना जोंफोरनि न'आव माने बेफोरबायदि जेनेबा प्रग्राम आरि फोर जायोबा न'आव
औ हम